हेलौ औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ आं ओरैनो दङ र' दा बायजोआव
औ दा आं नोंथांजों जोंनि आसाम रायजोनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
अह आसामनि बागै आरोना
औ औ
अह दे सावरायजागोन दे
औ दा जोंथ' मिथिखागौ जे आसामा जोंनि भारत हादरनि जेरै सा सानजा खनाखै दङ नङा होमबा औ दा औ औ दा जोंनि आसामा मानि थाखाय जेरै मुंदांखा होनना बुङोब्ला जों गासिबो मिथिगौ जे आसामाव ओ गोबां बिबाङाव साहा बागानफोर दं आरो अ आरो जेरै हाग्राबारि ओनसोलाबो गोबां दं जेरै जोंनि मुंदांखा मानास नेसनेल पार्कआबो जोंनि आसामावनो दं
औ औ
औ आरो जोंनि आसाम खौनो जेरै जोंनि सा सानजा भारताव आसामानो जोंनि गेट बायदि जाहैयो आरो औ दा जोंनि आसामाव आरो गोबां बिदिनो मुंदांखा दैमा दं जेरै बुरलुं बुथुर दैमायाबो जोंनि आसामावनो दं
औ औ बुरलुंबुथुर दैमायाबो जोंनि भारत जेनेबा जोंनि आसामनिनो मोनसे सिनायथि सिनायथि गोनां
औ औ औ जायो बै बुरलुंबुथुर थुर दैमाया जोंनि एसियानिनो बयनिख्रुइ बा बयनिख्रुइ गेदेरसिन दैमाफोरनि गेजेराव मोनसे जायो आरो
औ औ
औ दा आरो जोंनि आसामावथ' गोबां समायना समायना मिथिंगाफोर दं जेरै सोमखोर सोमखोर मिथिंगाफोर दं
औ
औ दा नोंथाङा मिथिगौ नामा जे जोंनि आसाम हादरनि बयनिख्रुइ गिदिरसिन नोगोरा मा
नोगोर होनोब्लाथ' जोङो ओ ओरैनोथ' बिदि बांद्राय मिथिया खिन्थु जेनेबा ओरैनो जायगा बेरायथाव थाव दङ आरो ओरैनो जेरै दारागाव सकि ओमफ्राय ओमफ्राय बगामाथि ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि दं आरो जायगा बेरायथावथाव मानसिफोरा बेयाव थांनानै पिकनिक जानो थाङो ओ जेनेबा बोथोर बोथोर लाना बोथोर जेनेबा बेरायनो थाङो आरो मानसिफोरा दैमायाव बेयाव थांनानै बयबो फेमिलि गोजान गोजान मानसि गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बेरायफैयो। बिदिनो दुगैनो फैयो आरो बे जेरै दा गरम बोथोर गरम बोथोर दिनाव दुगैनो थाङो मानसिफोरा बेरायनो थाङो फेमिलिखौ लानानै।
औ औ
गावबा गावनि गथ' गथाय दा ओरैनोथ' दा जेनेबा गरम बन्द मोनबाय जेला ओरै गरम बन ओम गथ'फोरनि फरायनाय फरायनायफोराबो जेनेबा एगजाम जोबनायजों लोगोसे जेनेबा बिसोरो बेरायनो लाङोना दा मम जेनेबा मोजां जायोबो जेनेबा गथ' गथ'फोर खोबो गावसोरनि गथ'फोरखौबो एसे जेनेबा जागा दिन्थिथाव नायथावथाव समायना नोगोर दङ आरो जोंनि आसामाव
औ औ जेरै दा गुवाहाटी नोगोरा ओ बो दं मोनसे गुवाहाटि नोगोरा
औ गुवाहाटि नोगोराबो मोनसे समायना नोगोर जेनेबा नाय थावथाव आरो जोंनि बेनो जोंनि गिदिरसिन मोनसे सिटि जानानै दं आरो जोंनि औ नोगोर होनोबा जेनेबा बेबो जेनेबा मोनसे जोंनि आसामनि सिनायथि नोगोरानो
औ औ
गुवाहाटि नोगोरावबो दा गोदान गोदान ओ जेरै मोनसे गोदान एयारपर्ट ओंखारदोंना बे बेनि मुङा मा ना मुंमोनथाय ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा? मा मुंमोनबा बिनिया
दा जोंनि गोदोनि एयार पर्ट दाथ' लक'प्रिय' गपिनाथ बरदलैमोन नङा होमबा
अ अ
औ दा गोदाना गोदानखौ आङो मोजाङै मिथि
मिथि अ अ दा जायखिया गोदान खुलिदोंमोन आरो
औ गोदान खुलिदों नाथाय बेनि बेखौबो बेनि मुंजोंनो दोननाय जादों बायदि मोनदों आं बेनि खाथियावनो खुलिदों नालाय
औ औ औ
नामखौ सोलायनाय जायाखै आरो जे बेखौनो एसे डेभ्लप बानायनानै जायगाखौ मोननै बानायनाय जादों।
अ दाथ' बोर ब्रु बे जोंनि बुरलुंबुथुर दैमा जेखौ जों मिथियो बे बेनि बेनि दालांयाबोथ' खावनै जाबाय दांना। माबा बे फेनसि बाजार फेनसि बाजारथिं मोनसे समायना समायना महरै जोंनि मा होनोमोनलाय जोंनि माबाया बानायनाय जादोंना हेमन्त बिस्वशर्माया।
औ बे दालां गोदान गोदान बानायनाय जादों। जे जोंनि बुरलुंबु थुर दैमानि सायावथ' दा गोबां दं दालांफोरा बेनिनो बयनिख्रुइ जोंनि बोराइ सिन होननानै बुङोब्ला जायखौ जों सरायघाट दालां होननानै मिथिगौ। जायखौ जेरै इंराजफोरा जोंनि आसाम आसामाव राज खुंनाय समावनो बानायनाय जादोंमोन आरो। औ आरो जेरै - दाथ' आरो नै गोदान सरायघाट दलं बानाय बावबाय जे ओ। आरो बेनि उनाव बिनि उनाव आरो दंबावो जेरै कलिया भमरा सेतु होननाय बा औ आरो नरनारायण सेतु। एनि उनाव बगि बिल ब्रिज होननाय-बो दं मोनसे। जोंनि बेबो बुरलुंबुथुर दैमानि सायावनो दं आरो।
अ
औ आरो जेरै कुमार भास्कर बरमासेत होननायबो दं मोनसे औ जायो बेद दालांआनो गुवारसिन आरो जेरै सिक्स लेन होनना बुंनाय जायो। माने द'ता लाइन दं आरो बेयाव आरो दा गोदान मोनसे बाव बानायबावदों। नङासै जेरै थला सदिया बुंनाय जायो जायो आसाम। निल' नङा जोंनि भारत हादरनिनो गोलावसिन आरो। जायहा आसामनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशसिम बोरै नांजाबनाय जायो। बिसोर मोननैजों।
अ अ ओम ओम।
जों मिथिनायावथ' जोंनि आसामाव गासै जिल्लाफोर दं जेरै थामजिबा जिल्लाफोर दं।
औ औ थामजिबा जिल्लाफोर दङ औ।
ओ मोननै मोननैसो मिथिगौ नामा जिल्लाफोरनि मुं
जिल्ला जिल्ला होनोबाथ' जोंनि बाक्सा। बाक्सा उदालग उदालगुरि क'क्राझार ओमफ्रायो चिरां। जिल्ला ना बेफोरखौ मिथिगौ आरो होम। ओम दाथ' ओरैनो। ओ ओम जोंनि बाग बाक्सायावबोथ' बुहुद डेभलप जाहांबायानो ओ अह। जेरै कट कर्ट दङ जोंनि माबायावबो ओमफाय जो दा जोंनि बे माबायावबो निक निकासियावबोथ' जोंनि जेल खौ लाना फैबायना बेवहाय।
नंगौ नंगौ।
नि थाखाय मोजां जाबाय आरो दा कद-कदआबो खाथियाव थाबाय। जेलाबो बेयावनो खाथियाव थाबाय आरो आरो दा गोदान गोदाननि। बिदिनो हस्पिटालफोर लुगासिनो दङ लुनो थांगासिनो। जोंनि खाथियावनो इदि आरो ओ।
दा जिल्लाफोराथ' गासै थामजिबायानो। दं माखासे जिला फोर दं गासै औ थामजिब ता ता जिला दं आरो ओमफाय बेनि गेजेरावनो दा मोननैया आरो गोदानसिन जिला बोखावबावनाय जादों जेरै गोदो थामजिथाममोन ओमफाय। नैरोजा नैजिसे मायथाइयाव माने बेखौ आरोबाव मोननै बानायनाय ज। गोदान बनायनाय जादों आरो बोखावनाय जादों जेरै जोंनि बाग। बाक्सा जिल्लायाबो गोदो इसे गिदिरमोन। बेखौ बै ता-तामुलपुर एरियाखौ माने गावसोरनि। एक्सट्रा मोनसे जिला बानायना होनाय जादों आरो।
औ औ बाक्साखौ एक्सट्रा बानायनाय जाबाय आरो।
खौनो बोखावनानै ओ तामुलपुर एक्सट्रा जिल्ला बानायना बुंनो जादो आरो ओ ओरै पाठसाला जिल्लायाबो माने बरपेटा जिल्लायाबो जो गोदो गिदिरमोन आरो बेखौबो बोखावनानै मोनसे बजालि बानायनाय जादों आरो
औ
औ औ
उम उम आं मिथिनानै मोनामोन बांद्राय जेनेबा बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायना हो नायनि थाखाय हामबायसै आरो जेनेबा आरो मा मानि बागै मिथिबावगो ओरैनो जोंनि आसामाव जे मा मा डेभेलप जाना दङ
औ औ दा डेभेलप जानायाथ' जों नुुबोनाय बादिब्ला जोंनि आसामाव गोबां बानायगासिनो जेरै गोदान गोदान दालांफोर बा ब्रिजफोर बानायबाय थानाय नुदों दा नै जोंनि खाथिनिनो जिल्ला नलबारियाव मोनसे गोदान ब्रिज बानायनाय नुदों आरो जों औ जायखौ फ्लाइअभार होननाय जायो बिदि बानायनाय जादों आरो जे बिनो जोंनि नलबार रि ओनसोलाव गिबिसिन फ्लाइअभार आरो औ जेरै
बेनो बेनो औ औ औ गुवाहाटीयावथ' गोबां दङ दा जागायबाय थादो गेजेर गेजेर आरो ओ रङियावबो दा गोदान गोदानै एबारसो सो एबारसो जादों खोमा ना जोंनि रङियायावबो रङिया साइदआवबो
औ औ दा बेखौ नुनाय जायाखै आरो
रङियानिखो नुवाखैना रङिया अ रङियाव बो फ्लाइअभार खालामनाय जाबायथ'
औ
जाबाय ओं
औ औ
उम उम
दा जोंनि आसामावथ' जों मिथिनाय बादिब्ला साहा बागाय साहा बागानफोर' दङ नङा होमबा जेरै जेरै दुमनि सा बागान दं
औ दुमनि सा बागान औ औ नुबाय नुनाया थांफेरबाय औ जोबोर गिदिर नायनोबो स समायना बयबो बेरायनो थाङो बेयावहाय जायगाया ओं
औ आरो जोंनि जेरै मानास नेसनेल पार्कआवबो थ' गोबां गुवार सा बागान दं आरो हरै जोंनि ओ उदालगुरियाव औ उदालगुरियावबो जोबोर गुवारस सा बागान दं आरो
औ औ
औ दा जोंनि आसामनि बुरबु बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव मोनसे मन्दिर दं बे मन्दिरनि नामखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा
उम कामाख्या मन्दिर नामा बेयो ना
दिराबो आलादा बेथ' दङो बेबो जोंनि ओ जोबोर मुंदांखा मन्दिर आरो जेरै मोनसे दं आरो जेखौ आइलेण्ड होनना बुंनाय जायो बेयाव मोनसे मन्दिर
अ बेखौ आङो मिथिया दो अ उमानन्द मन्दिर ना ओंखौ आं बेवहाय थांनाय जायाखैना बेखायनो आं बारा मोजां मिथिया
औ औ ओ दे बिदि दिब्ला नोंथांजों रायलायनाय समाबो गोबां गोलाव जाबाय
औ औ दे जागोन दे दे औ दे नोंथां